हेलौ नोंथां औ नोंथाङा खोनादों ना?
ओ खोनादो नोंथां।
अ नोंथांजों आं दिनै मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होननासो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन। सावराय जागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
ओ बिदिब्ला जोङो दा मेसें ओ बोथोराव गायनाय मैगं आरो दैज्लां बोथोराव गायनाय मैगंनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनोसै ना नोंथां?
औ जागोन नोंथां
औ औ दा अब्ला जोंहा मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो मावबोबाय थानाय हिसाबै बर'फ्रा गोबां आबादखौनो मावबोनायखौ नुयो जेरै आथिखालसिम। गोबां बर'फ्रा मावबोनाय आबाद हिसाबै जोंहा। गोदोनिफ्रायनो जोंहा फाथो आबादखौ दैज्लां बोथोराव। मावनायखौ नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो जोङो। फाथोखौ फोराननानै जोंहा नार जि मैगंबो बानायनाय जायो फाथोनिफ्रायनो जोंहा नारजिखौ मोननाय जायो नालाय आरो जोंहा फाथो फोनाय बिनि ओ गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो फाथोनिफ्राय बे दिरुं बानायनो हायो जायनि थाखाय जोङो ओ फाथाखौ फैयो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो। फाथोनिफ्राय दिरुं बानायो बायदिसिना खालामानो थाखाय बिनि थाखायनो जोङो फाथोखौ गायनाय जायो आरो ओमफ्र बिनि अनगायैबो जोङो बै फाथोनि बे देन्थाया बेखौबो जोङो न'नि बेरा हिसाबै बाहायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा माब्लाबा समाव बनफोर गैस्लाबाबा जोंहा फाथोनि बै देन्थाखौ एबा दंफांखौ जोङो अरबो सुनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ ओ
बेबायदिनो जोंहा दैज्लां बोथोराव गायनाय मैगं हिसाबै जोङो मोनबावनो हायो जेरै जोगोनार मानलाग्रा हारिनि मोनसे मैगं बेफोर मानलाग्रानि मैगंफोरनि गेजेराव जोंहा मोननो हायो जोगोनार खुमब्रा बेफोरबायदिनो कन्दुरि एबा खायसे खायसे जायगायाव फट'ल गोखैबो होननानै बुङो बेखौबो दैज्लां बोथोराव जों मोननो हायो आरो बेनि जोंहा दैज्लां बोथोराव गायनाय मैगं हिसाबै जोंहा बर'फ्रा गायनाय हिसाबै जोंहा थारुन बेखौबो जोङो गायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बानलु बेफोरखौबो जोंहा दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो फान्थाव बेफोरखौबो गायनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो जोङो दैज्लां बोथोराव गोबां मैगंफोरखौ गायनाय जायो। बेबायदिनो जोंहा दैज्लां बोथोराव आबाद मावनो थांनाय समाव जालांनो थाखाय गोबां मैगंफोरखौ जायनायजों लोगोसे जोगोनारखौ जोङो फिथाइखौ जायो लोगोसे बिनि बिजौखोबो बर'फोरा गोबां जानायखौ नुनो मोननाय जायो बेखौ जोङो माब्लाबा समाव एवनाबो जायो माब्लाबा समाव बिदै होनाबो जायो माब्लाबा समाव लाब्रा टाइपनिबो जायो आरो बेफोरबायदिनो माब्लाबा समाव जोङो खारैबो जायो गोबां रोखोमनि जोङो जोगोनार बिजौखौ जानाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो जोगोनार फिथाइखौ जोङो मैगं हिसाबै जानायखौ मोननाय जायो लाब्रा टाइपनि जायो एखनबा सोरबा सोरबा बेदरफोरजों लगा लगायनानैबो जायो आरो बिदिनो जोंहा ओ बिदै जहल खालामनानै जायो। बिदिनो जोङो जोगोनारनि बिगरखौबो आलुजों जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बेफोरबायदिनो जोङो ओ दैज्लां बोथोराव मोननो हाबावो जोंहा पथल बेफोरखौबो जोङो दैज्लां बोथोरनि मैगं हिसाबै मोननाय जायो। आरो बेफोरबायदिनो भिन्दि बेफोरखौ बेफोर मैगंखौ जोङो बांसिन फट' लाजोब इन्दिफोरखौ बांसिन गोबाङै जोङो फ्राय खालामना जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ।
आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोनबावो पानिलाव एबा लाव एबा बिफोरनि अनगायैबो जोङो मोनबावो गोबां रोखोमनि मैगंफोर नामफोरखौ जों खायसे खायसेखौ मानथिस्लाबाबो जाना जोंहा मैगं हाग्रानि मैगंफोरबो फोरबो माखासे मानि दैज्लां बोथोराव मोननो हायो। जेरै खायला मैगं बेफोरखौ जों दैज्लां बोथोराव मोननो हायो। बिदिनो जोंहा
गोबां रोखोमनि हाग्रानि मैगंफोरबो मोननाय फट' ओ मा होनो बेखौ दिंखियाफोरबो मोननो हायो थास' बिबारफोरबो मोननो हायो। थास' आइथिं बेफोरखौ जोङो हाग्रानि मैगं हिसाबै जोङो दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो। आरो बेबायदिनो जोंहा न'आव गायनाय हिसाबैबो जोंहा माखासे मानलाग्रा हारिनि मैगंफोरबो मोनबावनो हायो जेरै आ खांख्रिखला ओ इलासि एबा खेरला गोखा बेखौबो जोङो दैज्लां बोथोरावनो मोननाय जायो।
औ
बेफोरबायदिनो जोंहा मोनबावो मेसें बोथोराव गायनाय हिसाबै जोङो मटरफोरखौबो माइ हाखांनायनि उनाव गायो आलो बेफोरखौ गायो। जोंहा बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ जोङो मेसें आरो दैज्लाङाव जानो थाखाय गायनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओ आलुफोरखौ मोनसे बोसोराव गायनानै गुबुन मोनसे बोसोरनि थाखाय जोलैना दोननायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो गोबां मैगं थाइगंनि बेगरफोरखौबो जोङो
गोबां रोखोमनि ओ राहा बानायनानै बेगरफोर खौ दोनथुमनानै फैगौ बोसोरनि थाखाय थिनानै दोननायखौ नुनो मोननाय जायो। बेफोरबायदिनो जोंहा माखासे दोरोङारि गियानफोर दङ' जोंहा मैगंनि बै बेगरफोरखौ बुथुमना दोननाय आरो बेफोरखौ माबायदि आबाद खालामनांगौ बेफोरनि सायाव जोंहा बर'फोरा गोबां दोरोङारि गियानफोर दङमोन जायनि गेजेरजों जोङो आथिखालाव गोदोनि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो लाखिनानै दोननो हाबोगासिनो दङ आरो बर'फोरा बेफोरबायदिनो मैगंफोरखौ संनानै जाबोगासिनो दं दा नोंथाङा बेफोरनि बागै मा बुंनो सानो नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा
हागोन नोंथां ओ
औ औ देलाय नोंथां फोरमायलाय एसे
दैज्लांनि दैज्लांनि मैगं थाइगं आरो मेसेंनि मेसेंनि दैज्लां माबा मैगं थाइगं बेफोरखौ माने नोंथाङाबोथ' बुंलांखाबायानो दा बेफोरनि गेजेरावनो जेनेबा आं मोननैसोखौ बुंदेरनोसै आरोना नोंथां।
औ औ
नोंथाङाबोथ' माने मिथिखागौआनो जेनेबा बर'फ्रा दैज्लां आरो मेसें मोननैबो बोथोरावनो माने मैगं गायनानै जा गोन माने न'खरनि जा न' गुदियावहाय जों हा थायो बा दि बारि खलबसि थायो बेफोरावनो माने दैज्लां मेसेंनि थाखाय जानो थाखाय बिसोर माने एसे एनैखौ गायनानै लाखायो बा जाखायो आरोना नोंथां नोंथाङाबो बुंलांबाय इदिनो बायदि रोखोमनि जेनेबा मैंगं थाइगंनि सोमोन्दै बुंलांबाय दा बे फोरो नोंगौ थारैनो सैथो जेनेबा ओ बेफोर मैगंफोरखौ बर' फोरा माने न'आवनो गायनानै जाबोदों आं दा माने दैज्लांनि मैगं होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा गोबां बुंलांबाय बेफोरनि गेजेराव जेनेबा जोगोनार खुमब्रा जेनेबा लाव बायदिफोरखौ बुंनांबाय नोंगौ बे सैथो जेनेबा जों बे बेफोरनि जेनेबा बिजौ जेनेबा बिदिनो बिलाइफोरखौबो जों खानानै बा बिबारफोरखौबो जेरै जोगोनार बिबारफोरखौ खानानै जानो हायो दावदैफोरजों एवनानै बा बिदिनो बायदि रोखोमनि जेनेबा पकरिफोर बानायनाबो जानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै माने बेफोरबायदि जेनेबा मोनसे फिफाङावनो जेनेबा बिनि फिथाइखौ जालाय बिनि जेनेबा बिलाइ बिबार बा बिजौखौ जालाय बेफोरबायदि जों जानो हायो आरो ना बर'फोरा माने जानायखौ जों नुबोदों आरो जों जा जागासिनोबो थायो आरो जेनेबा बेफोरनि अनगायैबो जोङो दैज्लां बोथोराव जेनेबा ओ मैगं हिसाबै जोङो मोनबावो जेरै मैथा मैगंफोरखौबो जों मोनबावो बेजों जेनेबा ना गोरलैफोरखौ लायब्रबनानै बा अबावबा दैसा खाथिफोराव गुरब्रबनानै बिसोरो जेनेबा ओंख्रि जानाय बा बिदिनो जेनेबा बिदै गोनां एसे थेब थेब जानाय बेफोरबायदिखौबो जों माने जानो मोनबोदों बा जाबोबाय थायो बर'फोरा आरो जेनेबा बेनि अनगायैबो जोङो मोनबावो जेरै दैज्लां बोथोरनि जेनेबा मानो होनोमोनलाय मैगं होननानै बुङोब्लाथ' जिंखा फोरला बेफोरबोथ' दैज्लां बोथोरावनो जों मोनखायो आरो जेनेबा बेनि अनगायैबो खायसे खायसे मा होनो गरसिखौ जोङो दैज्लां बोथोरावबो मोनो माने गरसेयाबो आथिखालाव गोबां रोखोमनि दं दैज्लां आरो मेसें जेनेबा जों दैज्लाङावबो मोनग्रा गरसि खौबो आथिखालाव मोनसै आरो जों बेनि अनगायैबो जेनेबा जोङो नोंथाङा बुंलांदों जे हाग्रानि मैगंफोर होननानै दिंखियाफोरखौ बुंलांदों दा नोंगौ जेनेबा जों हाग्रानिफ्रायबो जों जे न'आव गायनायखौल' जायो बेबो नङा बर'फोरा माने न'आव गायनायनि अनगायैबो हाग्रायाव बा इदिनो जेनेबा फोथारफ्राव बा इदिनो लामा थथ'खाफ्राव मोननाय माखासे मैगं थाइगंफोरखौ माने बुथुमनानै जानायखौ जों नुनो मोनबोयो आरो आरोना जेरै नोंथाङा बुंलांदों दिंखिया आरो बिदिनो जेनेबा थास' आथिं थास' बिबार दैज्लां बोथोराव मोनग्रा हिसाबै थास' बिबार थास' आइथिं आरो खायसे खायसे जेनेबा थास' फेनथाफोरखौबो जायो आरो जेनेबा बेनि थास' जोङो थास' बिथ'रि जेनेबा बिलाइ गोरलै बा देेनथा गोरलैफोरखौबो जों जानायखौ नुनो मोनो। आरो जेनेबा जोङो आरो जेनेबा बाहेरायाव मोननाय हिसाबै जेरै माना मुनिफोरखौ खानानै जानाय बिदिनो मगार दुन्दियाफोरखौ मोननाय आरो जेन' बा इदिनो नाबाफोरखौ जेनेबा ओ इदिनो लाफा सायख'फोर बा इदिनो जेनेबा दौसेमफोर इफोरखौबो जों दैज्लां बोथोराव मोनो गोबांथारै। माने बिदिनो माने बायदि रोखोमनि माने जेनेबा मैगं थाइगंफोरखौनो माने बर'फोरा बाहेरानिफ्राय बुथुमनानै बो जायो आरो ना आरो बेनि अनगायै जेरै ओंख्रियाव मोदोमनो थाखाय होनाय नोरसिंफोर आरो इदिनो आथिखालावबो खायसे खायसे बर'फोरा माने माबानि मा होनो मेसें बोथोरनि दुन्दियाखौ दैज्लाङावबो फोनानै खायसे खायसे दख न'खरसे होनानैबो जानायखौबो जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरो जेनेबा बिनि अनगायैबो जोङो मोनबावो जेरै अन्थाइ बाजाबफोरफोरखौ जेनबा अबावबाफोर बेदरफोर संनोबा माने माबानानै होनाय एसे लागायनानै होनाय बेफोरबायदिखौ जों माने नुनो मोनसै आरो। आरोना आरो दा बेनि अनगायैबो जेनेबा खिफि बेन्दोंफोरखौ जोङो जेनेबा ब बबावबा खानानै लायब्रबनानै फाजा संनानै जानाय बेफोरबायदिखौ जों माने नुनो मोनो आरोना बर' समाजाव। आरो दा बे बेफोर माने बेफोर गासैखौबो जानायनि अनगायै बो जोङो मेसें बोथोरावबो जों मोननो हायो जेरैहाय ओ बायदि रोखोमनि माबा मा होनोमोनलाय मैगं थाइगंफोर जेरै मेसें बोथोरनि होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनो हायो जे ओ इदिनो जेनेबा मेसें बोथोरनि हिसाबै जों कफी फुलकफी इदिनो जेनेबा गाजरफोर मुलाफोर बेफोरखौनो जोङो मेसें बोथोराव मोननो हायो आरोना आरो जेनेबा लाइ लाफा बेफोरो जाबाय माने मेसें बोथोराव मोनग्रा मोनसे मैगंफोर आरोना बर'फोरनि जाग्रा आदार हिसाबै। आरो जेनेबा बेसरफोर बेसर मैद्रु जानो थाखाय फोयो दखरसेसेनो बर'फ्रा। आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा बेसरफोरनि अनगायैबो जों मोननो हाबावो जेरै बुथुवाफोर खुदुनाफोर बेफोरखौ माने खानानै मैद्रु जानाय लाफाजों लगायनानै जों बेफोरखौबो माने मोननो हायो आरो। आरो जोङो मेसें बोथोराव गरसिखौबो मोननो हाबावो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो मेसें बोथोराव ओ मोनबावनाय ओंख्रि महरै जोङो जेनेबा ओ बेखौ गंगार लाफ फा बेफोरखौबो जों मोनो। माने जोङो बायदि रोखोमनि माने मैगं थाइगंफोरखौनो माने मेसें बोथोरावबो फोनानै जायो आरोना बर'फोरा। माने जोङो बुंनानै बेफोरखौ बुंनानै फोजोबनो हायाखौनो बुंनांगोन। मानो मानो होननानै बुङोब्ला बर'फोरा बायदि रोखोमनि आथिखालाव मैगं थाइगंफोरखौ माने ओ खनथुमनानै जानायखौबो जों नुनो मोनसै आरो जेरै दैयाव थाग्रा मैगं हिसाबै जोङो एलान्सि, मान्दे इदिनो ओमफ्राय दैनि बेसर बेफोरखौ माने बुथुमनानै जानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै। बे आरोना आरो जेनेबा दैयाव थाग्रा हिसाबै साम'फोरखौबो खननानै जानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो बा गोदोनिफ्रायनो जों नुनो मोनबोबाय थादों आरोना।
औ औ
बेफोर माने मैगंफोरजोंनो जेनेबा खायसे खायसेजों खायसे-खायसेखौ मुलि महरै जायो आरो खायसे-खायसेखौ जेनेबा ओ गावनि जा ओंखामजों जानो थाखाय ओंख्रि महरै नांगौ बेखौबो बिदि महरैबो जानो खौ जों नुनो मोनो आरो जेनेबा खायसे-खायसेखौ जोङो जेनेबा बिदिनो नुनो मोनो जे बिसोरो जेनेबा माबे ओंख्रिजों संनानै जायोब्ला ओंख्रिया गोथाव जागोन गोन बेखौ माने नायनानै बिसोर संनानै जानो रोंगौ आरोना।
औ औ